नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं
औ आं जिरायनानै दङ नोंथां।
नोंथांखौ कल हमनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव माने रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांखौहाय
औ जागोन नोंथां
नोंथाङा आंनाव दसे सम होनो हागोन ना
औ जागोन नोंथां
औ माने जोंना बर'फोराथ' जोंना दानाय लुनायाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबो जानाय नङा हब्ला नोंथां थंनाय बायदिनो जोंना दानाय लुनायजों बिदिनो मा मुलाम्फा जाबोनो हादों बिदिनो दानाय लुनायजों माने उज्ञ माबायदि न'खरफोरखौ सालायलांनो हादों जोंनि बर' न'खराहाय माने बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जागोन नोंथां उम दानाय लुनाय मानो होनोब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां आखा फाखा औ बेबायदि बिदिनो जोंहा दाथ' जोंहा बेबायदि बांद्राय जोङो बर' आइजोफोरखौ बेबायदि दाथखालजों एसे दानायखौ जों बांद्राय नुनो मोनला नुयोब्लाबो जों सासे सानैखौसो नुनो मोननाय जायो औ बेबायदिनो जोंहा माने गोदोहायथ' जोंहा न'आवनो खुन्दुं बायनानै लाबोनानै औ जोङो हिसान दानो थाखायथ' जोंनो खुन्दुंखौ नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथांा
नंगौ नोंथां
औ जोंहा खुन्दुंखौ माथानि दायो ना पलिस्टारनि दायो जों बेखौ माने बायनानै लाबोनानै औ जोंहा माथानि माथानि जि दानोब्लाथाय जोंनोथ' मार होग्रोनांगौ जायो नालाय नोंथां
औ
औ मार होग्रोनांगौ जायो बेनिफ्राय जों बेखौ ओंखामखौ जोङो फुदुं फुदुं्लिजोबनानै माने जोङो बे खुन्दुंखौ ओंखाम मायदियाव जोङो होनानै जोङो सिग्लि सिग्लि माने सेबनानै माने सेबनानै जोङो सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो नोंथां औ सान्दुङाव फोरुननानै जोङो बे बे माने खुन्दुा बे खुन्दुङनो जेब्लानो रानो अब्ला जों बेखौ माने जोङो मुस्रा सानाय जायो आरो नोंथांाहां औ मुस्रा सानानै जेब्ला मुस्राया साखांजोबो अब्ला जोङो गोदोहायथ' जोंहा बेबायदिनो न'नि लामा सामाफोराव जोंहा गोबां हि जोङो गोबां हि सोंनायफोरखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
औ न'नि लामाफोरावनो औ सोंनानै जोंहा बेबायदिनो सानसेबा सानसेबा साननै गाहाम लायोमोन बेबायदि सोंनायावनो जोंहा बेबायदि सोंनानै जथो जेथो सेफायनानै जोङो बेखौ मोजांहाय माने जेथो गैयााजासे जों बेखौ गान्दियाव थनजोबना लायो आरो नोंथां
अ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ जेब्लानो जोङो बेखौ थुनखांजोबो अब्ला जों बेखौ मा होनो बेखौ जोङो आव मा होनो बह' होनाय होनना बुङो आरो जायखौ जोङो।
औ।
औ बेनिफ्राय जों बेखौ होखांनानै जोङो सिखौ दायो आरो नोंथां।
अ नंगौ।
औ सिखौ दायो जोङो बेनिफ्राय जोङो मोजां दायोब्लाथ' जोङो सानसेयाव माने गांसेबा गांनैखौ जों मोजाङै हाखायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ दाथ' जोंहा बिदि माने जों दानायखौ गोबां नुनो मोनला जोङो मेसिनफोरावनो सानसे गाहामावनो सोंनानै जों सानसे गोबां जि जोम दानानै फाननायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहा खिथाबाव मोनबोनाय बायदि जोंहा जेरैहाय खिथाबाव जों मोनबोदोंमोन। जेरै आसागि आरो बैसागि बिब' बिनानाव सानै दङमोन आरो नोंथां। औ बिसोर बिसोर सानैया लायनो अख्रांथिं अख्रां दाउ बिरलां लानो बेनि बे दाउनि महर खौ लोगो लोगो गोसोआव लाखिनानै जोङो बेखौ लोगो लोगो माने आगर आगर आगर एरोमोन आरो नोंथां। औ बेबायदिनो बेबायदिनो फारौ मेगन हाजो आ आगर लाव बेगर बेबायदिनो बायदि बायदि गोबां माने आगर एरनो गोरों मोनो आरो नोंथां औ बिसोर बिब' बिनानाव सानैया
नोंथाङा माने ओ जोंनि बर' दख'ना एबा बर' फालिफोराव माने ओ मा मा महरनि माने आगर सेबखांनानै ओ माने आगर सेबखांना होनाय जायो नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ बांद्रायथ' नङा नोंथां एसे एसे एनैखौ आं फोरमायनो हागोन। औ जेरैहाय जोङो बेबायदिनो जोंहा दख'नाफोरावबो जों गोबां माने आगर एरनायफोरखौ नुनो मोनो। अ बेफोर बेफोर एरनायावथ' जोंहा गोबां माने सम लायो।
औ।
औ जेरै जोंहा आसागि बैसागि मोनहा जेरैहाय मुं होलांखांनाय मु होखालांनाय जेरैहाय फारौ मेगन हाजो आगर। बेफोरबायदिनो आरोबाव फेसा मेगन बेफोरबायदिनो आरोबाव गोबां बायदि बायदि माने आगरनि मुं दोङो आरो नों थां बर'नि हिसान दानायावबो औ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव दा थ' जों बेबायदिनो गोबां जि जोम दानानै बर बर' आइजोफोरखौ गोबां माने जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ बेनि अनगायैबो जोंहा दा गोदोहायथ' बेफोरबायदि गोजान गोजानफोराव लांनानै जोंहा फानहैनायनि सुबिदा गैयामोन नालाय औ दा थ' जोंहा गोबां माने गारि मथरनि जेबो आंखाल गैया नालाय जोंहा माने जेरैहाय दुर्गा फुजा जाब्लाबो जोङो ख जोंहा गोदोर गोदोर मिटिंफोर जाब्लाबो जों बेहाय जोङो लांनानै सि दख'ना फालि दख'ना फास्रा ब्लाउस बेफोरबायदिनि द दखान हैनानै जोङो माने गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बर' आइजोफोरखौ।
औ
औ बेबायदिनो गोबां माने मेचिनजों दानानै जोङो गोबां माने इदि जौगानायखौ नुनो मोन्दों आरो नों थां औ जोंनि बर' फोर खौल' नङा जोङो जोंनि गुबुन हारियाबो जोंनि बर'नि लांगा दख'ना खौ दानानै फाननायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ नोंथाङाबो एसे दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां‌
औ
नोंथाङा जे दानि बुंलांखानाय बायदिनो जोंना बिदिनो
औ
दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला गोबां माने ओ सि जोम दानानै जोङो ओ बेफार फालांगि खालामनानै जोंना बर' सुबुं एबा बर' आइजोफोराबो गोबां रां खामायगासिनो दङ ओ थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनि दिनावहाय बिदिनो मेचिं गैयामोन नालाय बिदिनो जोंनो आख आखाइजोंनो ओ गोबां माने दानानै जोङो फाननायखौ नुनो मोनोमोन ओ आथिखालनि मुगायावथ' जोंना ओ गोनो मुगा होनना बुंनो हायो जेन जोंना बिदिनो मेसिन ओंखारबाय बिदिनो गोबां हिसान सोंनायानो जा बिदिनो दानायानो जा आगर एरनायानो जा माने गोबां माने गासै खामानियानो माने मेसिनजोंसो जायो होननानै जों बुंनो हायो।
औ
आरो माने जायोबो बिदिसो
औ नों
ओ थिग बेबायदिनो जोंना दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि गोदोनि सिख्लाफोरा माने ओ दानाय लुनायाव गोबां माने आखा फाखामोन आरो बिदिनो आगरबो ओ नों थाङा बुंलां खानाय बायदि आसागि बैसागि बिसोर जेरै दाउ बिरलाङो बेखौनो माने आगर सेबखाङोमोन आरो बिदिनो हाजो आगर ओ बिसोरो सेबखांनानै महर होयोमोन दख'ना एबा फालिफोरावहाय बेफोरबायदिनो गोबां माने ओ आगर एरनाय दानाय लुनायाव माने गोबां आखा फाखामोन आरो जोंना गोदोनि आइजोफोरा
औ दाबो जों सासे सानै दानायखौ नुनो मोनो।
नुनो मोनो आथिखालावथ' माने नुयोब्लाबो माने गोबां खम। ओ बिदिनो जोंना ओ दायोब्लाबो आथिखालाव मेसिनजों दानाय नुयो नुनो मोनो आखाइजों मानि दानायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो ओ जोंना जेरै जोंनि ओनसोलफोराव ओ बो माने गोबां आग' सिगाङावहाय माने गोबां बिदिनो हिसान दानायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ नाथाय दानि जुगावहाय जोंना बेफोरबायदि दानाय खौ माने गोबां खम नुनो मोनो आरो ओ जोंनि ओनसोलावबो औ बिदिनो माने औ खस्थ'बो औ बिदिनो जोंना माने ओ सि दानानै माने गोबां रां खामायनो हायो माने बिदिनो सिनि फालांगि होननानै बुङोब्ला माने गोबां माने मुलाम्फा आरो ओ जोंना बिदिनो ओ सिगाङावहाय रां गारग्रोनो हायोबा बिदिनो उनावहाय जोङो रांखौ मोनफिनो जेरै जोंना ओ गोबां सि दाग्रा इन्डास्ट्रि खुलिबाय नङा होनब्ला नोंथां ओ बिदिनो जोंना फोरनिफ्राय ओ बायख'नानै लाना फैनानैबो माने जोंनि नैबे ओनसोलफोराव ओ बाजार फोराव माने फाननानै माने रां खामायनायखौ माने जों नुनो मोनबोगासिनो आरो नुगासि नो दङ ओ बिदिनो माने गोबां मुलाम्फा जोंना सिनि सिनि माने फालांगि होननानै बुङोब्ला माने जोंना ओ रां आरजिनायाव माने एख' जेन माने जेबो खहा जाया होननानै जों बुंनो हायो ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गासै सुबुङानो सि जोम गाननानै थायो नङा होमब्ला नोंथां औ बिदिनो जोंना एसे फालांगि खालामनायाव जेरै फुजानि सि जेन फैयो जेरै दुर्गा फुजा लोखि फुजा फैयो अब्ला जोंना माने सिनि फालांगि खालामनाया माने गोबां मोजां जायो ओ जेरै' ओ जोंना गोदान। औ। औ नंगौ। जोंना गोदो हाय माने बिदिहाय ओ फुजाबो माने बांद्रायलनायनाय जायामोन नालाय बेनिखायनो गोदो माने गोबां खममोन आरो। जोंना
औ।
आथिखालनि मुगायावथ' जोंना खम होननानै बुंनो हाया ओ माने रां खावरनि आंखालबो गैला नालाय नोंथां गाव गावनो आरजिनो रोंङो बेनिखायनो आथिखालाव खस्थ' थ' खालामनानै रावबो दानानै गानला आरो। माने ओ हाथाय बाजारावनो मोनखायो नालाय बिनिखायनो बायै बायै गानो बिनिखायनो जोंना बर' आइजोफोरा एबा बर' सिख्लाफोरा सि दानायावहाय माने गोसो गैया एबा बानाय एबा बा दुलि बुङो जों जाय खौ माने बेफोरबायदि जालांबाय आरो नोंथां।
औ बायनानैनो गाननो मोनो नालाय बेनिखायनो दानानै गान दानानै माने गाननाय। बेखौ बाग्रा जाबाय आरो औ बेबायदिनो जोंहाथ' औ दा। दानाय दानाय खुन्दुंनि दख'नाफोराथ' जोंहा दा गोबां दाम जाबाय औ।
आरो जोंना गोदोहाय जेरै' बिसना हाजो आगर बिदिनो। दा बिनायाबो एरोमोन ना नोंथां। ओ आथिखालावथ' जोंना। बेफोरबायदि आगरा गोबां खम नङ होमब्ला माने जोंना आथिखालाव हाय। आगरफोरा माने गोबां रोखोमनि। बायदिसिना रोखोमनि माने ओ बेलेग बेलेग डजाइननि माने ओंखारबाय।
औ नोंगौ।
बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि आगरफोरा माने गोमालांनो हमगासिनो। ओ माने आथिखालाव माने दख'नायानो जा फालियानो जा गोबां माने। गोदान गोदान आगर एरनायखौसो जों नुनो मोनसै आरो। औ आथिखालनि सुबुंफोरा बिदिनो गोदान गोदान आगर एरनाय बिदिनो गोदान गोदान सि फैनाय माने बेफोरदियावसो माने ओ मेगनफोरा बा नोजोरा बांसिन गोग्लैयो।
औ बि बिदिब्ला नोंथांजोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ नंगौ नोंथां नोंथां औ नोंथाङ जों मान बर' समनि दानाय लुनायनि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ